हेल' औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे आब' । ओ मा खालामदों?
अ आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो दायो ।
ए
औ बोथोरा माबोरै? औ मोजां‌आनो ।
ओ हे बोथोरा गरम‌ थार।
ओ गोरोम जोंनिखै जेबो गरमानो
ओ
थ' जोङो दिनै मानि सायाव सावरायगोन?
दङो जायखिया रायलायदो ।
अ थिरे होमबा दैज्लां बोथोरनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा?
औ जायो उम
माइ गायो नङा होमबा? औ जोंखैबो गायो बिदिनो थ' माइ गायनाय समावहाय मा मा खालामनाय जायो मा मा बायदि बायदि गायनाय जायो बेफोरखौनो रा-रायजलायनोसै।
माइया गायनायावथ' दानियाथ' नांगोल गैला नालाय ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो आरो।
औ
दा दै गैयाना अखा गैया बेनिखायनो ओरैनो हालेवना दोन्दो।
औ
ओमफाय खोथियाखो आन्थाखो दै सारनानै दंग'निफ्राय दै सारनानै
फोना दोनथ'दो आरोना अ आसलथे माने थारमानि बे नांगोला मानो गोमालांखो जेनेबा बुंलाय।
नांगोला आरो दानिया सब माला मानसिफोराबो माबा नागिर ना खस्थ'बारा खालामनो हाला। आजिखालि बायो।
औ
आरो दानिया सब डिजितेल जाजोबबाय।
औ ओंखायनो बाबाय।
बेनिखायनो बाबाय।
समनिबो आंखाल जायो नालाय ओंखायनो टेक्टरजों होयोसै आरो।
औ
औ खोथियाखौ ओ जोंनिखैजायथ' आइजोफ्रानो जेनेबा सिख्लाफोर बिमाफोर बेफोरबायदिया फुयो आरोखि ओमफाय जोंनिजिं बिथिंजायहाय ओ सेंग्राफोर फुवा हौवा मानसियानो जायखिजाया फुवायानो होनजायो दे। आफ्राय नोंसोरनिखै बेबायदि फुयोना फुवा?
जोंनिखि खोथिया फुनाय हालेवनाय खोथिया राननाय इफोर सब हुवासा मानसियानो आलि दाननाय हुवासा मानसियानो खालामजोब
अ मोजांआनो दे होमबालाय।
फोरा मात्र' माइल' गायो।
औ जोंनिखि आरो खोथियाबो फुनांगौ माइबो गायनांगौ। सब ओमफाय हानायफोराबो हानाय समावबो हानायाबो जोंना आइजो माहारियानो हाजोबो सिख्ला
ए जोंनि आरो हुवा मानसियासो फोरखौ खालामो।
औ बा नोंसिना जायगाया सोनाब खै जाबाय आरो ना? अ जोंना सानजाखै।
उम।
जोंना सब खामानिखौनो हिनजावफ्रासो बांसिन मावजोबो। दाथ' आरो हाल ओ नांगोल नांगोल नांगोल फोरबो गैला नालाय ट्रेक्ट'रसो जाबाय बांसिन आजादिया। हौवासा फोरनावनो जायो आरो बे दैज्लां बोथ थ'दा।
औ।
औ।
आइजोफोरनिया खस्थ' जायो।
जायो होननानै
उम। जोंनिखि आरो हौवाफोरानो मावला मावजोबो।
औ।
माइखौल'जो आइजो सिथ्लाफोरा गायो।
उम जोंथिं आरो माइखौबो गायो। ओमफ्राय बे माइ गायनायाव जे गायगोदानबा जोंना फुजा होयोथ' जेरै फु ओ माइ गायगोदान बा ओ मा होनो बिदिखौ जोंना आगो लानाय एबा अ आगो लानाय नङा बे खौ मा होनगोन बेखौ गायगोदानबा जेनेबा फुजा होयो आरोखि।
माइ गोदाननिबो जायो।
फुजा होयो। बिदिनो बुद बुद जा होयो इदिनो बे खालि बेदरबो होयो आरो बेदर जायखिजाया होयो। नालाय ओमफ्राय बे बेबायदि नोंसिनिथिंबो खालामो नामा?
जोंनिखि खालामा जोंनियाव माबाबासो खालामो माइ गायखांजोबब्ला।
औ।
माइ गायखांजोबब्लासो। फुजा होयो खाना जायो।
औ।
मानसिफोरा जाय जाय मावदोमोन।
माइ गायखांबाबो जोंना बेबायदिनो माइ गायखांबाबो नांगौ गायनाय नि सिगां होनांगौ आरोखि माने ओ दैज्लां बोथोरखौ मा ओ एक्सट्रा मा रंजा बाजायै हगार हरो आरो ना। औ हाल जां ख्रा गाय जेन्नाय बेफोरबाय दि आरो।
उम। ओमफाय जिस बोथोरनि फिथाइ सामथाइ जाबाय ना जायाखै?
अ बिद-बिदि जागासिनो। जानानै माथो बांसिन जाबालाय आरो बे जाबायसै आरो। गगा मोननाय लोमजानाय जाखगोन।
हुम। जोंबो जाबाय। थाइजौ जाबाय, जाम जाबाय खान्थाल जाबाय नोंसोरनिखै जाबायना खान्थालफोरा?
औ खान्थालाथ' जोंथिं जाजायाखै। दैज्लां बोथोर बाथ' बे थाइजौआ जाग्रोसै। थाइजौ जागो बाय बे एतलिस सु फिथाइ बेफोरबायदि जाबाय आरो।
आबादा नोंसोरनि हाया बेसेसो बुरजा दङ?
ओम बारा बुरजा गैया। हेक्टरसेसो जागोन नामा
ओम
औ, बेबादिनो बेयावनो माइ-माइबो माइ आबाद मावो। खावसेैखै ओरैजाय मा होनगोन बेखौ रबारबो जायो आरो। दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो माइ आबाद मावबाय। बिनि सोलायै आरो मेसें बोथोराव देमसि आबादफोर मावो ओम बेफोरबायदिनो।
मोजाङानो दे। बेसर हुनो फैयोना फैया?
बेसर जोंनिखै बारा जाया नालाय फोआ। बे दैज्लां आवनोसै आरो। हा?
माख्राइ माख्राइ
माख्राय आं बुजियासै।
अ
ओ माबाखौ होनो नामा माइब्रा?
होम हो नङा बै पप पनजिबा
अ अ मा होनोमोन ए खौ गोसोआनो फैयासै जायखिजाया। मा होनो इखौ कर्ण?
अ कर्ण कर्ण। उम।
खाम।
औ।
अ जुखाम जुखाम जोंनिखै बे आबादा जाया माइ आबादनि माइ आबादल' जायो ओमफ्राय ओ जाखिनि बे गोथौ गोथौ हा बेफोरावहाय बांसिन मोजां जायो आरो जोंना माइ आबादा।
आच्छा
बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जेनेबा जोंनाथ' इदिनो जोबखालि जेनेबा हाल जांख्रा खालि हाब्रु माबा माबि बायदिसिना फुनलायो नङा होमबा? ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ नोंसिनिथिं नुयो ना नुवा?
नुयो नुयो फुनलायो।
ओ
जोबोद रंजायो।
ओ
उम बोराइ बुरै फोनलायसोयो। एदावलायसोयो
ओं
ओ दासान्दि अखा हाथ'आखै ना? दा सान्दि अखा हाथ'आखैबा?
दासान्दै अखाया मैया मैया हादोंमोन दिनै हाथ'आखै दिनै हाहां हाहां जादोंमोन जायखि बोथोरा बुस्रांफिनबाय थायो। बिदिनो दैज्लांनि बोथ बोथोरबा बेबायदिनो जाखायो।
जायो जायो औ।
साननैसोबा जु जु हालायसिगोन नबासो बे माबाया मा होनोमोनलाय दैज्लां बोथोरनि बे माइआ बेखौ गायना हालायसिगोनलाय आरो नङाबाथ' गैलालाय। साननैसो नेनांसिगोनलाय अखाखौ।
औ। ब-बेरायनो थाङाखै गरम बोथोरनि?
गरम बोथोरनि जेरावबो बेरायनो हायाखै रां फैसा फैसा थाखानिबो प्रब्लेम थायोना ओंखायनो।
अ
औ थ' गामियावनो बेरायनांगौ जायो दैज्लां बोथोरनि लामा होनबाथ' आरो लामायाबो बारा मोजां नङाना जोंनिथिं ओंखायनो आरो
हाब्रु जायो ना लामाफ्रा
औ औ दैज्लां बोथोर होनोबाथाय बे ला- माया गाज्रि जायो आरोखि
उम बाकि आब'आ दाउ अमा फिसियोना?
औ दाउ अमाथ' न'आव फिसियो दाथ' अमाबो फिसियो दा-दाउ फिसियो
औ
औ
अमाया सा खैथासो दङ?
अमाया माथाम माथाम माथाम बिमा दङ ओमफ्राय फिसाफोर दङ आरो
उम थास'फोर होयोना आदाराव? थास' रुनानै
ओं
औ
बे बे अमा फिसिनायाव मा मा होयो दानाफोर होयो बेफोरखौनो होयो?
उम बायनाय-बायनाय आदार
बि बाय
उम
ओमफ्राय जुजायाथ' थाखाबाय
औ गुन्दै थिगानो दङ दे
औ माइ आबाद मावग्रा हाया बेसेबां दङ नोंसोरनाव?
बारा गैया अ द' बिगासो जागोन दां
औ
औ दानि बानायानो जाबाय आबाद मावनोबो
औ
थिकासो हो-होयो गुबुन नो आरो न'खराव मावनाय मानसिबो गैया नालाय
औ
उम बाखि मोजांबा दोनथ'नोसै नामा आब उनाव रायलायनोसै
औ
दे
दे